औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दायोथ' आङो ओरैनो गोलांना दं बिसिनायावहााय।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नों थां
नंगौ
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हायो नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो आयदाखौ आवगायलांनो नाजानोसै।
नंगौ।
जेरै जोंना दावबायदिंनाय जेरै गोबां सुबुङानो दावबाय। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङाबोथ' बि बिदिनो गोबां जायगा दावबायदिंबाय जानो हागौ ओ बिदिनो नोंथाङा दावबाय दिंनानै गोसोखौ माबायदि गोजोन्नाय मोनो आरो दावबायदिंनानै जोंहा मा मुलाम्फा जायो। बिनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
नंगौ नोंथां हायो दा दिनै जोंनि सावरायनायनि गुबै आयदाया जाहैबाय मा होनदों नोंथाङा? दावबायनाय दावबायदिंनाय बा दावबायनाय आरो। दा दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो हमना ला जोंनि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै बेरायहैनाय बा बै जायगानि मिथिंगायारि ओ सोमखोर मिथिंगायारि समायना महरफोरखौ नायगिदिंहैनाय नङाबा ओ बैफोर जायगानि हमना ला लैथो जिङाव थांनाय। ओ जायथुबा लैथो दै सागर होनना बुङ ना बेफोरबायदियाव थांनाय। जायगायाव थांनानै ओ मोजां नांनाय देहानि मोजां बा गोसोनि मोजां बेफोर बेफोरनि थाखायबो दावबायो। ओ माखासे सुबुंफोरा जोंनि बे ओ माने फुजा खालामनो थाङोना तिर बाथ्रा होनना बुङो औ बेफोरबायदियावबो बेरायहैयो गोजान गोजान जायगायाव। बा बेरायहैयो आरो आरो माखासे सुबुंफोरा गावनि ओ सोलोंथाइ बारि गियाननि थाखायबो बेरायहैयो। जेरै औ जेरै माखासे सुबुंफोरा ओ जारिमिनारि जायगाफ्राव। बेरायहैयो नङाबा औ बेबायदिनो हाग्राफोर ओ राास्ट्रिय' हाग्रा जायखौ जोङो बुङो औ हाग्रामा होनना बुङोना
औ नंगौ नोंथां औ
हारियारि जोंनि हारियारि हाग्रामाफोर थायो नेसनेल पार्कफोर बेफ्रावबो बेरायहैयो आरो बेबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा गावनि देहा फाहामनायनि नि जाहोनाव देहा फाहामसालिफोराव गोजान जायगायाव देहा फाहामसालिफ्राव थांनानै दावबायहैयो आरो बेफोरबो मोनसे दावबायनाय नङाबा ओ गुबुन गुबुन हादोरफ्राव थांनानै ओ सोरबा बन्द' नि समफोरखौ बै जायगायावहा बारहोनो थाखाय दावबायहैयो। नङा होमबा औ भेकेसन होनना बुङो ना औ जायखौ बेबायदि दावबायहैनाय जायगाफोर ओ दं आरो गोबां गोबां दा आथिखालावथ' जों ओ आथिखालनि सुबुंफोरखौ जों ओ गुबुन गुबुन हादोराव थानानैबो बेरायहैनाय दाव हैनायखौ नुनो मोनदों जेरै औ जेरै नैया इणड'नेसिया होननाय हादरफ्राव बेरायहैयो नङाबा थाइलेण्डफ्राव बेरायहैयो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन हादराव दावबायहैनानै बेरायहैनानै गोबां खोथा मोनथिनाय जायो आरो बेबायदिनो दुबाइफ्रावबो थाङो नङाबा इउरपनि गुबुन गुबुन हादोरफ्राव थांनानै बेरायहैयोबा दावबाय हैयो आरो बेनो ओ दावबायहैयो एबा जोबोर खोथा मोनथिनाय जायो जेब्ला नोंथाङा गुबुन हादराव दावबाय हैैयो बै हादरनि आसारखान्थि नेमखान्थि बै हादरनि संबिजिदा माबाय सोलियोबा बै हादोरनि नेमखान्थिफ्रा माब्रै ओ ल' एण्ड अरदारफ्रा मा माबोरै बेफोरो गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथि मोननाय जायो आरोना बै हादरनि बा बै जायगानि सुबुंफोरा माबोरै आलासि सोङो बेफोरखौबो मोनथिनो मोननाय जायो आरोना आरो बै जायगानि समाजनि खोथाफोरखौबो मिथिनो मोननाय जायो बेनो दावबायनायाव आ जों जोबोद मुलाम्फा जायो आरोना बेबायदि आरो नंगौ दा बिदिब्ला जों गाव गावनि ओ जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ फोरमायलायनोसै नामा नोंथां जों मा मा जायगा जों मा मा जायगा दावबायहै खो दासिमबो बिदि आरो दा बिदिबा औ दे बिदिबा आङो एसे सुंद'य फोरमायनोसै ओ बिनि उनाव नोंथाङा फोरमायदो औ दा आं दावबायहैदों होनब्ला आं आ जोंनि साखाथियाव नांजाबना थानाय अरुणाचल प्रदेश होननाय हादोरसा बे जायगायाव आङो दावबाय हैैदोंमोन। बिथां बेनि ओ गुबुन गुबुन जायगा जेरै ओरै जोंनि आसाम हादोरनिफ्राय सानजाहा थानाय जायगा जिल्ला ओ तिनसुकिया जिल्लानिफ्राय थाङो बियो नामसाय आरो बेबायदिनो सांलां होननाय जायगा जिल्ला दङ आरोना अरुणाचल प्रदेशआव बेफोर जायगायाव आं थांदोंमोन बेरायहैदोंमोन ओ जोबोद मोजां जायगा मिथिंगायारि महराथ' जोबोद मोजांखा। बेबो बे खौथ' बयबो मिथिखायो अरुणचल प्रदेशआ हिमालय हाजोनो हाज जोंजोंनो बुंफुंजोबना थानाय नालाय नङा होमबा हिमालय हाजोजोंनो बुं फबजोबनाय आरो दा बेखायनो जोङो बै जायगानि मिथिंगायारि समायना महरखौथ' बुंनोनो नांला। जोबोद समायनाखा आरो बेनि अनगायैबो बै जायगानि मानसिफ्राबो जोबोद समायना बिथांमोननि था महर मुस्रिखौनो होन बा आखल आखुखौनो होन आलासि सोंनायखौनो होन जोबोद समायना आरोना मि थांमोना बा जोबोद मोजां आरो बेबायदि आं जोबोद मोजां मोनबोदों। था बेहाय बेरायहैनानै थांनानै ओरैबायदि बिथांमोननि आलासि सोंनाया जोबोद मोजां आरोना नोंथां औ जोबोद मोजां। जोबोद मोजां फेसिलिटिस होयो हान्था मेलानि राहाफ्रावनोबो बहुद मोजां आरो दा बेबायदि बेरायनानै आं जोबोद मोजां मोनबोदों बै जायगायावहा आरो‌ बेनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेशनि आङो बे बिथांमोननि ओ राजथावनि बिदानाव बरनाय जायगा बेहाय थांनानैबो जोबोद मोजां मोनदों आरोना जोबोद मोजां आरो औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथाङा मा मा जायगा दावबायखो आरो माबोरै मोनखो बे जायगाखौ आरो मा नोंथाङा मा गियान बा मा सोलोंथाइ मोनबोनो हाख खो मा सोलोंबोनो हाखो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो नंगौ
ओ दावबायदिंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना दानि नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो जेरै जोंना दावबायदिंनानै माने ओ गोसोआव ओ ओरैबायदि माने रंजानायखौ माने जों लानो हायो ओ जेरै जोंना ओ दावबायदिंनाय होननानै बुङोब्ला ओ गावनि गोसोनि रंजानायनि अन अनगायैबो जोंना बिदिनो ओ प्रजेक्ट जेरै जोङो ओ स्कुल कलेजनिफ्रायबो जोंना गो गोबां दावबायदिंनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोंना नोंथाङा बुंनाय हि ना नोंथाङाबो अरुणाचल प्रदेशआव दावबायदिंना फैबाय होनदों थिग बेबायदिनो ओ दावबायदिंनानै फैयामोनब्ला नोंथाङा दिनै ओ बेफोर नु नुथाय नुनो मोनि नुथायफोरखौ माने ने खोन्थाफिन्नो हानाय नङामोन। ओ बिदिनो नोंथाङाबो गोबां माने बिदिनो आइडिया मोनबोबाय एबास सोलोंनानै फैनो हाबाय नङा होमब्ला नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो आंबो माने ओ बिदिनो खाथि खाला थानाय जायगायावनो माने ओ दावबायदिंबाय एबा बेरायबाय आरो नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ बिथिं खाथि खालानो गोबां फोरा एबा ओ दावबायदिंग्रा जायगा दङ ओ जेरै जोंना खाथि खालानो बि थिं ओ सुकि हाजो दङ आरो बिथिं दारागाव बगामाथ जिब बिदिनो माने गैरब खुन्द' गोबां माने खाथि खालायावनो जोंना गोबां जायगा दं आरो नोंथां। ओ बिदिनो आंबो उम सुख हाजोआव हाय ओ जा आङो जिनै थाखो जेब्ला जिनै थाखोआव फरायो अब्ला आङो बेवहाय लोगोफ फोरजों कलेजनिफ्राय ओब दावबायदिंनो थांदोंमोन आरो ओ दावबायदिंनायजों लोगोसे जोंना मोन से प्रजेक्टनि थाखायबो जोङो बेवहाय थांनाय जादोंमोन आरो नोंथां ओ बेवहाय थांनानैहाय आङो माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदो। ओ माने ओरैबायसा माने समायना जायगाया। नायनो हाजो हायेन खाथियावनो माने जों हाजोखौ खाथियावनो मोननाय बायदि मोनो आरो नोंथां ओ जायखौ जोङो हाजोनि सेर सेर औ दैमाबो बोहैनाय दङ ओ जोबोर नायनो समायना ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ दावबायदिं नाया जोंल' नङा गोबां सुबुङानो फैदोंमोन बेवहाय ओ जेरै न'खरनि गासै सुबुं फोरखो ज' ज' फैनाय नुदों आरो लोगोसे गामिनि सुबुंफोरजों ज' ज ज' लोगो लालायनानै बिदिनो फैनानै ओ गुरखिया ओंखाम जाफैनायखौ ओ जों नुनो नुबोनो मोनदों आरो नोंथां आङो ओ थिग बेबायदिनो ओ ज जोंना ओ गंगारफोरनि ड्रेसखौबो माने गानफेरनो मोनाखैमोन ओ बेवहाय थांनानैहाय जोङो ओ रां होनानै ओ गंगारफोरनि ड्रेसखौबो माने गाननानै जों फट' सेबखांनानै लानानै फैदोंमोन आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ गोबां हारिनि एबा गोबां मानसिफोरखौ माने जों लोगो मोनबोदों जोंनि बर' सुबुंल' नङा गुबुन हारिफोराबो गोबां दावबायनो फैयो बै सुखि हाजोआवहाय। बिदिनो जोंना ओ गंगाराम मानसिफोरखौबोथ' जों ओरैनो थाबाथाय जों नुनो थाङा ओ जोङो ओजों थांनानै माने ओद रै बिसना समायना समायना मानसि ओरै बिसना समायना स समायना द्रेस माने जोङो ओ रां होनानै गाननो हानाय खौ माने जोङो नुनो मोनदों ओ बिदिनो जोंना दावबायदिंनायावहाय ओ औ गोबां मुलाम फा जायो होन्नानै जों बुंनो हायो मानो होनब्ला जोङो ओ न'आव थाबाय थायोब्ला माने बेफोर जायगाखौ ओजोङो नुनाय नङामोन ओ दा फिन नोंथांनिस सिगाङाव जे आं फोरमायदों बेफोरबायदि नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो हानाय नङामोन ओ बिनिखायनो जोंना दाउ बायनो नांगौ ओं आथिखालनि सुबुंफोराथ' जोंना ओ दसे सम मोनब्लानो बा ओ सम दङ'ब्लानो जोंना दावबायदिंनो एबा बेरायदिंनोखौसो गोसोआव साननानै थायो ओ आथिखालाव जोङो गोबां सुबुंखौनो दावबायदिंनाय एबा ओ बेरायनाय खौ जों नुनो मोनो ओ गोदोनि दिनावथ' जोंना बिदिनो ओं जेब्ला जानुवारि गोदान सान ओ गोदान दिन फैयो अब्ला जों अब्लासो बेरायनाय नुयोमोन गोदान बोस सोरावसो बेरायोमोन बांसिनानो नाथ थाय आथिखालनि मुगायाव जोंना ओ सब समावनो माने बेरायनायखौ बा दावबायनायखौ जोङो नुनो मो मोनो नोंथां। बिदिनो ओह दावबायदिंनाया जोंना मोनसे मख'थावना माने मोनसे गोसोनि खुसिनि माने रंजानायखौ माने जोङो बेवहाय माने लाहैनो हायो आरो नोंथां दावबायदिंनानैहाय। बिदिब्ला जोंना नोंथां ओ दोननायनि समाबो जासिगोन नङा होमब्ला
औ समा जाबाय।
दावबायदिंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय मोनबाय औ दे औ नंगौ। नोंथां दे।
गोजोन्थों नोंथां।